हेल'।
खानादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
ओ नोंथाङा दा फ्रि दा?
औ आं फ्रि।
होमबा नोंथाङा आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा खिनथाहरनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन बुंलाय?
नोंथाङा सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ दा सोलोंथाइ बुङोब्ला आथिखाल समाव सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनां।
औ औ।
मानो होनोब्ला सोलोंथाइ नङाबा जोंनि थांना थानाय जिउआव जे ओ मुलाम्फा गैया आरोना सोलोंथाइ नङाब्ला जों बे जिउआव थांनानै थानो हाया जेरैबायसा ओ जों मोनसे दाबसे जायगायाव थाङोब्ला
औ।
जों पस्टारखौ नुनानै जुदि जों बेखौ फरायनानै मोजाङै सिनायथि खालामनो हाया।
औ
अब्ला जों माबोरै थावरनो हानो बेनिखायनो सोलोंथायाइया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनां
औ औ नोंथाङा आरो सोलों फिथाइनि बागै बा गोजौ सोलोंथाइनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा
औ औ दा सोलोंथाइ बुङोब्ला सोलोंथाइया गुबुन गुबुन सोलोंथाइ थायो जेरै फरायनायाव फरायनायाव लानानै सोलोंथाइया बेला फालांगिनि सोलोंथाइ बायदि बायदि सोलोंथाइ थायो जेरै बेस्रा जोंनि दा जों जोंनि गामि ओनसोलाव बायदि बायदि गथ' सुबुंफोरा दा दासान्दि समाव
औ
फुं समफोराव फरायसालिसिम थाङो आरोना बेग बानानै
औ नंगौ
आरो बिसोरो सोलोंथाइ लायो बेनिखायनो नोंथाङा फरायोना
औ फरायो
औ दाबो फरायबाय दङ ना?
औ आं दाबो फरायगासिनो दं
उम औ औ नोंथाङा जेनेबा गाज्रि जायफोर सुबुङा सोलोंथाइ गैया बेफोर सोलों बेफोर सोलोंथाइ गोयै सुबुंफोरनो नोंथाङा सोलोंथाइ होयो
आङो होयो एसे एसे बुजायो आरो लोगो मोनब्लाथाय
औ औ
दा बुंनो थाङोब्ला दासान्दि समाव सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि आरोना
औ नंगौ
बेनिखायनो जों सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां
औ
जेरै गोसा मोनसे फालांगि मावनो थाङोब्ला हमना ला मोनसे बे दंफांनि फालांगि मावो हमना ला
औ औ
बे दंफांनि फालांगि मावनायाव नों जुदि ओ जखाफोरखौनो मोजाङै सुनानै मोजाङै ओ बेखौ साननानै नों जुदि फानबा नोंहा लस जागोन नङा होमबा
औ नंगौ
बेनिखायनो बे बेफोरबायदि बायदि बायदि बेसादफोरावबो जोंनि जोंनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आरो ना
औ नंगौ
ओ जेरै बायसा हमना ला जोंनि उम मोनसे नि खावरि न'खर आरो मोनसे धोनि न'खर
औ
आरो बे मोननै न'खरनि गेजेराव हमना ला मोनसे दोहोनि न'खरनि सासे गथ'साया
औ
हमना ला सोलोंथाइ लानायाव
औ
आरो बेजों लोगोसे निखावरि न'खरनि सासे सोलोंथाइ लानायाव
औ
मा मा फारागथिया नुजायो सोलोंथाइ लायनायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन दाथ' जोंनि ओ ओ बेयाव ओ हादोरसा बा भारत हादोराव बुंनो थाङोब्ला गोबां मानसियानो थैयो नङा दा जोंनि बर' फोरनि गेजेरावबो सब मानसियानो एखे धोन सम्पि गैया सोरबा गोरिब सोरबा माहाजोन बेबायदि आरो ना। ओ रां रुफानि बिथिङाव ओ गोबां सुबुङानो दुरबल जाय न'खराव रांनि आंखाल जायो बेफोरबायदि सुबुंनि गथ' गथ' नाथाय बा जाय ओ मोजाङै न'खराव मोजां न'खर गैया बिसोरहा उसुबिदानि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया। बा सोलोंथाइ लानो बा कलेज बा स्कुलफोराव फरायनो थांनो खाबु मोना बेबायदि सुबुंफोरा ओ सोलोंथाइ लानायखौ खाबु मोनाब्ला बिसोरो जिखिनि रोंनांगौमोन बेफोरबायदि सोलोंथाइफोरखौ मोननो हाया र' जाय निजा हा बिसोर जाम्बा जाम्बि बा बेखौबा बेखौबा बाथ्राफोरखौ बुजिनो हाया। दा बहाबा थांब्लाथाय ओ लामा फोर बा गुबुनजों सावरायब्लाबा साइन बरर्डफोराव लिरनानै दोननाय नेमफोरखौ फरायलायनो हायाब्ला बेयाव उसुबिदा जायो आरोना नोंथां दा आरो धोनि सुबुंफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बिसोरो रां रुफा नि आंखाल गैया नालाय
औ
बिसोरो नांगौ बाददि सोलोंथाइखौ लानो हायो दा ओ ओ मोजां स्कुलाव एडमिसन लानो हायो। बिनि उनाव मोजां कलेजाव आरो लोगोसेनो दामि दामि कलेज बा बिजाब फरा बायनाय फोरावबो बिसोरहा हेफाजाब मोनो रां रुफा गोनांफोरा बिसोरो रां रुफाजों आरो गोबां बा फरायनायाव जौगानानै बा गोजौ सोलोंथाइ लायाबबो गावसिनियाव रां थानायजोंनो बायदिसिना बिस बिजनेस खालामनानैबो जानो हायो नाथाय गोरिब सुबुं न'खरनि सुबुंफोरा बेबायदि खाबुखौबो मोना आरोना नोंथां बेनो।
दा जोंनि आसाम ओनसोलाव जोंनि सरासनस्रा जा सोलोंथाइ
औ
बे सोलोंथाइया माबायदि नोंथाङा माबााससे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामाव सोलोंथाइ गोबाङा ओ खना खनला जोबोद मोजां नङा बबेबा बबेबा गामि बा सुपाफोराव दासिमबो मोजां फरायसालि गैया आरोना नोंथां। दा कलेजफोरावनो जा बा स्कुलफोरावनो जा ओ लाइब्रेरिनि ओ आंखाल बिजाब बाख्रिनि बाव बबेबा बबेबा कलेजफोराव दडेक्क बेन्सबो गैया। बा थांलाय फैलाय लामाफोरा ओ मोजां नङा बेनि जााहोनाव फरायसाफोरा थांनायाव उसुबिदा जायो। दा दै आसामावथ' गोबां दै बाना जायो नालाय दा दै बानायाव थांनाय फैलाय लामायाबो दैजों बुंफबनानै खहा जायो बा थांलाय फैलाय दलंफोराबो दै बानानि जाहोनाव बायलांनानै ओ फरायसाफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनायाव बा सोलोंथाइ लायानायाव एसे उसुबिदा होयो आरो ना नोंथां। इसे आगोलनिसाय सोलोंथाइया आसामाव एसे जौगाबोदों आरोना नोंथां, बेनो।
औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों जोंनि आसाम मोनसे स्कुलाव सोलोंथाइया थारैनो दासिमबो बाराद्राय जौगानो हायाखै।
औ
बेनिखायनो दा आसाम ओनसोलाव, दा नोंथाङा जेरैबायसायै बुंदों लाइब्रेरि मोजां गैया हान्था मेलानि उसुबिदा जायो डेक्स बेन्स गैया मोजां फरायसालि गैया
औ
बेयो थारानो बाथ्राया
औ नंगौ
दा बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव दा गासैबो सुबुङानो ओ दा आथिखालनि समाव सोलोंथाइ लानो हमदोंसै नङा होमबा? सिगां सिगां समनिस्राय दासिम दा एसे मोजां जाबोनो हमदों आरोना सोलोंथाइया।
औ औ
बेनिखायनो दा सोलोंथाइ लानाय जोबोर गोनांथि आरोना दासान्दि थांना थानायनि समाव
औ औ
बेनिखायनो ओ जों जुदि बे ओनसोलखौ जुदि मोजाङै गोग्गो सोलोंथाइ गोनां खालामनो गोनांब्ला जोङो रोङि सुबुंफोरखौ फरायै सुबुंफोरखौ गुबु गैयै सुबुंफोरखौ जोङो सोलोंथाइ होनाया जोबोर गोनांथि आरोना।
औ औ नोंगौ। दा जोङो दा ओ गामि ओनसोलफोरावनो थानाय गोबां ओ आबै आबौ बा लेखा रोङि सुबुंफोरखौ दा आं बा नों जिखिनि रोंगौ बेखिनिखौनो बुजायनानै बा एसे एनैखौनो दाजाब दानख'खौनो फोरोंनानै बिसोरखौ रां रुफा बा हाथाय बजाराव हिसाब खालामनायाव हेफाजाब होनो हायो। बा खामानि दामानि सिखायनायावनो एबा गावनि गामि ओनसोलाव थानाय गोबां बोराय बुरैफोरानो गावनि नामखौ लिरनो रोङा बेफोरखौ नाम गावनि नामखौ लिरनायाव अ आ हांखो बा हांखोजों लिरनायखौ फोरोंनानै गावनि नामखौ लिरनो हानाय खालामनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ। दा बुंनो थाङोब्ला जायफोर सिगां सम फोराव जायफोर सोलोंथाइ लानो हायाखैमोन दा बिथांमोना नै दासान्दि समाव सोलिनानै थानो जोबोर गोब्राब मोनदोंआरो।
औ औ
बेनिखायनो सोलोंथाइ लानाया जोबोर गोनां दासान्दि समाव।
औ सोलोंथायाइया माने लिरनाय फरायलायनायल' नङा खामानि दामानि मावनायानो जा ओ संनाय खावनायानो जा मोसानाय मुसुरनायानो जा रोजाबनायानो जा सावगारि आखिनायानो जा बेफोरबो मोनफा मोनफा सोलोंथाइ आर ना नोंथां। बा दा सासे उन्दै गथ'आ जोनोम जाखांनायनि उनाव रोंखाना फाया नाथाय उनावसो बियो ओ ओ मानसिफोरनि बा गुबुननि बिमा बिफानि रायलायनायखौ खोनासं खोनासं बेबो सोलोंबोबाय थायो आरोना नोंथां।
औ औ
बेफोरबो मोनसे मोनसे सोलोंथाइ।
औ बेनि उन जाहैबाय सो सोलोंथाया जादों हमनाला सोलोंथाया फरायनानैल' नङा लिरनानै नुनानै खोनासंनानै बेखो गोबो सोलोंथाइ मोनथि आरोना
औ नंगौ
नोंथाङा बेफोरनि सायाव फोथायनाय दङ ना गैया
नंगौ दों औ
औ औ बेनिखायनो सोलोंथाया जोंनि था थावरिना थानाय जिउआव जोबोरैनो गोनांथि आरोना सोलोंथाइ होनोब्ला
औ औ दा आथिखालाव जाय सोलोंथाइ गैया बिसोरबादि मानसिफोरखौ जाम्बा बा ओ गोजौ थाखोनि मानसि नङि बायदि ना सानो आरोना इनाय अनागारि खालामनाय जायो जाय सोलोंथाइ गैया मानसिफोरा
औ नंगौ नंगौ
दा जोंना समाबो जाबाय नोंथां ओ आंजों एसे सम होनायनि थाखाय बा रायज्लायनायनि थाखाय नोंथांसिम साबायखर बावहरबाय नोंथां
सोबथियाव नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाहैबाय जाहा मानो होनोब्ला नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै गोबां बाथ्रा फुवारनानै होबाय जोबथियाव बेखौनो बुंगोन दि नों नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो ना
औ नोंथां गोजोन्थों
गोजोनथों